औ।
खोनादो ना? खोनादों औ नोंथांनि सिगाङाव आङो दा मोनसे ओ नोंथांनि सिगाङाव आं दा मोनसे आबहावा गुबुंले जानाय आयदानि फारसे सावरायनो सानदोंमोन सावरायगोनना?
औ नोंथां औ सावरायनो हागोन दे।
ओ आबहावा होननानै बुङोब्ला जोङो सारा बुलु बुहुमनि गासैबो जायगानि बागैनो जों बुंनो हायो नङा होनबा नोंथां?
औ औ नोंथां औ औ।
थासारिया जोङो मानसि समाजनि खामानि मावनाय दांनायनि गेजेर जोंनो जोंनि बे आबहावाफोरा गुबुंले जायो नङा जानांगौ
औ औ नोंथाङा औ औ।
ओ बेफोरबायदिनो जों हमनानै नायोबा जोंनि बेफोरबायदि जोंनि समाजाव जोङो दंफांफोरखो दानफायनायजों आरो बेफोरबादिनो मैला प्लास्टिकफोर गोबां बाहायनायजों आरो बेफोर खौ जोङो दाखोर सावनायाव एफोरबायदि प्लास थिकनि मोनामनायजों जोंनि आबहावाया गुबुंले जायो। मानो होनबानो आबहावा एफोरबायदि प्लास्टिकफोर सावबा जोंनि अक्सिजेना जोबां गोबाङानो खम जायो। आरो जोङो बांसिनानो खस्थ' मोनो बेराम आजाराव गोग्लैना थानांगौ जायो।
औ औ
बेफोरबायदिनो गुबुंले जानायनि खोथाखौ बुंबावबा जों गोबां रोखोमनि जे कारखाना खुलिनाय आथिखालावथ' गोबां रोखोमनि कम्पानि खुलिदों मोनफ्रोमबो कम बाददियावनो मोनसे जोबोद गेस मोनामनाय आरो लेथ्रा मोनामनायखौ जोङो मोनो जेरैबायदि इटा कम्पानियावबो जों जोङो जोबोर लेथ्रायै मोनामनायखौ मोननो हायो बेफोरजों जोंहा जोबोद दाबो आबहावा गुबुंले जायो आरो माबेबा माबेबा जायगाफोराव लानानै जोङो बेफोरबायदिनो कम्पानिफोरखौ खुलिनाय नुनानै दैनि गाज्रि खामनायखौबो जों नुनो मोनो जाय दैखौ जिब जुनारफोराबो लोंनो हायै बायदि जायो आरो मानसि फोराबो दैनि थाखायनो गोबां आंखाल जायो नाथाय बेफोरबायदि खुलिनायाव जोंहा दैनिबो आंखाल दैयाबो गाज्रि जायो आरो लोगोसे जोंनि आबहावायाबो जोबोद गाज्रि जायो बेफोरबायदि आबहावाफोरनि थाखाय थाखाय जोंहा गामि ओनसोल ओनसोलाव थानाया एसे मोजांसिन होननानै बुंनो हायो मानोना गामि ओनसोलाव जेब्लाबो थाजिम थायो मानो होनबोना बे गामि ओनसोलाव बांसिनानो बिफां लाइफाङा गोबां थानो थानायखौ नुनो मोनो आरो बेफोरबायदिनो गावसिनि न'नि बारि बागानफोरखौ देरहोनानै जोङो लानायखौ नुनो मोनो गामि ओनसोल बेफोरबायदि बारि बागान फोरजोंसो ओ जोङो जिउ खुंनायखौ नुनो मोनो नालाय ओमफ्राय जोंनि नि थाखाय जोङो गामियाव मोजाङै आबहावा गुबुंलेखौ बारायै मोननो हाया नाथाय टाउन सोहोराव थांबा जोबोद जों मोननो हायो आथिखालनि बाराद्राय गारि मथर बाहायनाय आरो बेफोरबायदिनो दंफांफोर गैयि आरो बेफोरबायदिनो दाखोर दालाफोरनि सावग्लुंनाय आरो दाखोर दालाफोरखौ गारसननानै दोननाय बेफोरबायदिखौ जों गोबां सोहोरफोराव नुनो मोनो नंगौना नोंथां
औ औ नोंथां औ औ
जेरैबायदि टाउन सोहोराव बुंनो थांङोबा जोङो बेफोरबायदि गोबां बिफांखौ नुनो मोना मानो होनबाना गासिबो न' खाथि न' जाब जाब खाथि खाथि गासिनाबो बिल्डिं गोजा गावबा गाव बिथाल' नाथाय बिसोरनि खाथि खाला जोङो बे माखासे दंफांफोरखौ नुनो मोना जेरै गामिफोराव जों नुयो न' फोराव औवा थानाय गय बिफां थानाय एबा खोदोम थानाय गाम्बारि थानाय बेफोरबायदि बिफां नालेंखर गय बिफां बेफोरबायदिखौ जोंनि न' खाथि न' खाला फोरावनो जों गामि ओनसोलाव नुनो मोनो नाथाय टाउन सोहोराव जों बिदिखौ नुनो मोना। जोंनि थाखाय टाउन सहराव बुंनो थाङोबा जोंनि आबहावाखौ जों गाज्रि होननानै बुंनो हायो। माथ' बियो जोंनि मोनामनाय बेफोरबायदि बारहावा आबहावाखौ जोङो बांसिन गाज्रि होननानै बुंनो हायो मानो होनब्ला बेसेनथिंनाय गेसानो बांसिन मोनामो। जेरावखि थाङा मानो जेरावखिमाया मानो बिसोरो मोनसे नालाजों दै हगार हरो बे नालायानो गासै गासैबो न'खरनि मानसिफोरानो बे नालायाव दै हगार हरो होनना बुंनाय बायदिबो जायो। टाउन सहराव एसेबां न' खाथि खाथि खाय जोंहा जाम्फैफोर जावनानै एबा अबेथिंबा दै थांग्रा लामाबो जों खामनो हाया जायो। जायनि थाखाय मोनसे लाइनजोंनो एबा मोनसे हाखर बायदिजोंनो गासिबो बेयाय गावसिनि लेथ्रा लेथ्रि बाहायनाय थोरसि सुनायफोर बाहायनायफोरखौ जों बेजोंनो हरो। जायनि थाखाय साफ्रोमबोनि थुरजि सुनाय सा साफ्रोमबोनि दुगैनाय जि सुनाय दैफोरा बे मोनसे जायगाजोंनो फैनानै मोनामो आरो बेफोरबायदिनो जोङो लामा थाबायबाबो बेफोरबायदि मोनामनायखौ मोननो हायो। आबहावा बिबायदिनो गुबुंलेनि बाथ्रा बुंबावोबा जोङो ओ बेफोरबायदि बिफांफोरखौ जों दानफायनाङा आरो अरनबारिनि हाग्राफोरखौ जोङो बेफोरबायदि सावनानै फोजोबस्रांनाङा। बेफोरबायदि सावलाबायोबा एबा जोंहा गोबां बिफांफोरानो थैलाङो। आरो बेफोरबायदि राननानै जोंहा गोदान जोलै खिलिनाय दंफांफोरा लरायनाय एबा लोरबांथि जानानै थैलांनायखौ नुनो मोनो। जायनि थाखाय गुबुन हादोराव जोङो गुबुन हादराव गोबाङै बेफोरबायदिखौ मिथिनानै जेबो सांग्रांथियै साब सिखोन लानायखौ जों नुनो मोनो। बुंनो थाङोबा जेरै केनाडाफोराव बेफोराव जायगाफोरा जोबोरै मोजां आरो बेफोरबायदिनो बेलेग ओनसोलफोरावबो जोङो आबहावा संरैखाथि खालामनाय बेफोरनि बागनि इसोरनि इसोरनि जायगाफोरखौ जों नुनो मोनो जे इसोरो जोबोद साब सिखोनै लाखियो। आरो बालाहामायाव बुंनो थाङोबा बिसोरो दंफां बिसोरनि बारा जेब्लाबो गुदुं सोलियो बिसोरनि आबहावाया बिदिनो जेरैबायदि बारा बाराद्राय बारो दंफां लाइफां गैखाय बिसोरो गुसुवारि थाजिमखौ मोना। जायनि थाखाय जोङो बेफोरबायदि बाला हामा दा सोमजिदों होननानै जोङो बायदि बिफांफोरखौबो गायनांगौ लानांगौ जायो। नङाबा जोंनि आबहावाफोरा गाज्रि जालांगोन। आरो बेफोरबायदि जेब्ला फिफांफोरा थैलांनो हमगोन। अब्ला जोङो मोजाङै फिफांफोर गायनो लाबाबो जोंनियाव थांनाय जानाय नङा मानो होन हाया बोरैबा रांखांनाय जोंहा जोबोद खहा जायो। फिफां गोदान गायनो सानबाबो जोङो बेहाय मोजां जोङो फोथायनो हानोरादेरा जायनि जों दानिफ्रायनो बिफोरबायदि आबहावानि फारसे गाज्रि जानायनिफ्राय दानिफ्रायनो जों माबा नांगौ सांग्रांथि जानांगौ। ओ नोंथाङा बेफोरबायदि बे आबहावानि बागै एसे मिथियो नामा आंनि सिगाङाव फोरमायनो हागौ।
औ नोंथां, ओ जेरैबायदि नोंथाङा बुंलांबाय आबहावा गाज्रि जानायनि सोमोन्दै। ओ बेबायदिनो आबहावा आबहावाखौ गाज्रि खालामोब्ला माने जोंनि देहायावसो गोबां खहा खालामो। माने ओ बे ओ बुहुमनि माने मिथिंगानि बिफां -लाइफां बेफोरनि माने माबाजोंसो जोङो बे बुहुमाव थांनानै थायो नालाय। ओमफाय बेजों लोगोसे बिफां -लाइफांखौ जेब्ला दान -फायगोन दानफाय -दानफायनाय समाव बेबायदिनो आबहावा गुबुंले जानायजों लोगोसे अखानि बिबांङाबो खमायो। जेब्ला अखानि बिबाङा खमायगोन अब्ला हा-हाफोरा जेने रानस्राव जागोन आबाद जानाय नङा सुबुं माहारिया थांना थानायावबो गोबां खस्थ' जायो। बेजों लोगोसे ओ जुदि बेबायदिनो जोङो आबफा -आबहावा गुबुंले जानायखौ होबथानोबा होबथानायनि राहा लानो बा बि दानफायनायखौ खम खालामनांगोन। जेराव मेराव प्लास्टिक गारनाय दाखोर दाला गारनाय प्लास्टिक सावनाय बेफोरखौ जोङो खम खालामनांगोन। प्ला ओ प्लासथिक बाहायनायखौ प्लासटिकनि बाहायनायखौ जोङो खम खालामनांगोन मानोना प्लास्टिक प्लास्टिकखौ प्लास्टिकआ जेराव मेराव गारोबाबो बियो माने गलिनानैबो थाङा मानानैबो थाङा बियो बेबायदियैनो बेबायदि महरैनो आरो बे बे प्लासटिकखौ जेब्ला सावो अब्ला बेनिफ्राय गाज्रियै मोनसे उखुन्दै ओंखारो बे उखुन्दैया बुहुमाव जेब्ला साग्लोबो अब्ला आबहावाया गाज्रि जालाङो बेबायदिनो औ बार बारनि बिबाङाबो खमायलाङो बेजों लोगोसे जोंनि थांना थानाय आबाद मावनाय बा सुबुं माहारिया थांना थानायावबो गोबां खस्थ' जायो बेराम आजाराव गोग्लैयो औ बिनि थाखायनो जोङो आबहावा गुबुंले जानायखौ होबथानायनि मोनसे माबा लायो बा बिबान लायोबा बेयो जोंनि थाखाय मोजां जां
औ नंगौ नोंथां
औ बेबायदिनो आबहावा आबहावा होनोब्लाथ जोंनि बुहुम माने बुहुमनि बारहावाखौनो बुंनाय जायो
औ औ नंगौ नंगौ
बेबायदिनो नोंथाङा आंनो बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होबावनो हागोन
औ हागोन नोंथां नोंथाङा जेरैबायदि बुंदों आबहावा होनोब जोङो बुहुमखौनो बुंनाय जायो नोंगौ बुहुमनि बारहावाखौनो बुंनाय जायो नोंथां बुंनाया सैथोआनो आरो बेफोरबायदि गुबुंले जानायनि बाथ्राखौ बुङोब्ला जोङो जोंनि फेसेवनाय गासै मुवानि थाखाय जोंहा गोबां रोखोमनि थाम्फैफोर जायो जायनि थाखाय थाम्फैखौ फोजोबस्रांनो थाखाय जोंहा थाम्फै फुथारग्रा नोंथाङा नुदों जानो हागौ जाय गेसखौ जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो बेफोरबायदि गेसाबो जोंनि नि थाखाय जोबोद आबहावा गुबुंले खालामनायखौनो जों बुंनो हायो मानो होनबाना बेफोर उखुन्दैजों सारफाले जायगाखौनो जोङो उखुन्दै होगारनानै जायगाखौ बेफोरबायदि गासैबो जायगायाव थाम्फैफोर थानाय अबेथिं अबेथिंबा खनला खनला जोङो बेफोरबायदि गेस सारनायखौ नुनो मोनो जायनि थाखाय जोंनि जायगा फोरानो गासिबो मोनामजोबो बिनिखायबो जोंनि आबहावा आबहावा गुबुंले जानायखौ जोङो मिथिनो हायो आगोलनि समावथ' जोङो गोबां रो खोमनि बेफोरबायदि आबहावा गुबुंले जानायखौ नुनो मोनामोन। मानो होमबाना आगोलै बेफोरबायदि जेबो खारखाना खुलिनाय गैयामोन। प्लास्टिक बाहायनाय गैयामोन जा एसे गावसिनि ग' जानाय बेफोरखौ जोङो लाइजौफोरावनो बिलाइफोरावनो जानायखौ नुनो मोनोमोन। बिलाइ बेखो बुंनो थाङोब्ला जोङो बे फोरबायदि राननानै सिरिलांनानै बेनो मुजिलांनोनो हायावनो गोरोबथा थानायखौ नुनो मोनो। नाथाय बे फोरबायदि प्लास ओ गोबां बाहायनायनि गेजेरजों बेफोर प्लासथिकफोरा हायाव गोरलैयैनो ओ गलिलाङा बेफोर बोसोर बोसोरे थायो जायनि थाखाय जो ङोनि हायाबो खहा जायो आ दा सावनानै होयोबा जोंनि आबहावायाबो खहा जायो। बेफोरबायदिनो जोङो बेफोरबायदि बार हावा आबहावा गुबुंले जानायनि बागै जों बुंनो हायो आरो नों थांसिम आङो जा आबहावानि गुबुंले जानायनि फारसे जा रोंगौथि मोनदों जा एसे ए ओ गियान मोन दों नोंथांसिं आं साबाय खर जासियो आरो दिनैनि बे आबहावा गु जानायनि बागै आं दिनि एसेयावनो दोनथ'नो सानबाय गोजोन्थों नों
औ दे नोंथां औ दे गोजोन्थों।